हेलौ
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ औ दे दे।
बे समाव आं नोंथांनो। फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दंफांजों बानायनाय। माखासे न'खराव बाहायनाय बेसादारि हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ हागोन दे हागोन दे।
गिबियावनो जोंङो दंफांजों बानायनाय बेसाद होनोब्ला जों न'खराव बाहायबाय थानाय। जेरैहाय गाहेन नवाल खामफ्लाय सौकि टेबोल सियारफोर फोरखौनो मिथियोना नोंथां।
औ औ औ।
गिबियावनो जोंङो दंफांजों बानायनाय होनोब्ला खामफ्लाय। जाय खामफ्लाया आखानथिब्रै महरनि जायो आरो बिनि गाहायावहाय मोननै ओरै गनद्राय बायदि दोथाबनाय जायो। बिखौ जोंङो ओंखाम जानाय समाव जिरायनो बा गोलोम बोथोरफोरावहाय। ओरैनो दंफां सायायाव जिरायनो थाखाय बाहायो
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओरैनो नोंथांङा दंफांजों बानायनाय बेसाद होनोब्ला न'खराव मा मा? बुस्थुखौ दंफांजों बानायनायखौ बाहायो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
दंफांजों बानायनाय होनोबा। गोबां दङ जोंनि बे बर'फ्रा बाहायनाय माखासेफोर गोबां दं आरो बिदिनो। ओ बेखौ जेरै जों नोंथाङा बुंबाय गाहेन उवाल लोगोसे खामफ्लाय गुमलाय बिदिनो गोबां दङ सियार। सियार बा सखि बेरेन्सि आरो लोगोसे जोङो दंफांजोंनो माखासे जों जाय न'वाव थायो बेफोरखौबो जोङो दंफांजोंबो बानायनाय जायो आरो। जेरै जों खोरखिखौ जों दंफांनि होनाय जायो दरखंखौ दंफांनि होनाय जायो आरो लोगोसे। गोजौआव जोङो थिं दोथाबनो थानो थाखाय मानदालि बा मुदाफोरनि जों बेफोराव। ओ बांसिनानो जों दंफांखौ बायो आरो नङा होमबा नोंथां। औ दा आङो ओ मोनसे दंबावो जोंहा खामफ्लायानो आरो। मोनसे समाव गोदो जोङो नुयोमोन आरो जे मोनसे न'खराव हाबा जायो। जोङो हौवा ओ गोदान एबा हिनजाव गोदानखौ जोङो आथिं सुनो थाखाय। ओ गाम्बारि खामफ्लाय बाहायनाय जायोमोन आरो जोङो औ दा बे। गाम्बारि खामफ्लाया दा नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबायदि नेमा दंना गैला?
गामबारि खामलाय गानाय नेमाथ' जोंनिया दासिमबो हाबा गोलावआव दं नोंथां? हाबा गोलाव होनोब्ला जाय हाबा गिदिर गोनां रांखावरि गोनां न'खरनि मानसिफोरा बे गाम्बारि खामलायखौ बाहायनाय। खौ आं नुनो मोनो।
औ औ नोंथां।
बेयावहाय गानानैहाय हिनजाव गोदान खौहाय आथिं सुनानै होनाय बा हौवा गोदानखौ आथिं सुनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोङो बे बर'नि हाबायावनो सबसे गोनांसिन होनोब्ला हाथा जाय हाथाय यावहाय जाय हाथाया माने बर'फोरनि जोंनि बाथौआरिफोरनि हाबाफोराव बे हाथा नङाब्ला बे हाबाफोरा जाफुङा खौनो बुंनो हायोना नोंथां। जाय हाथाखौहाय जोङो हौवा गोद दान हिनजाव गोदानाहाय मोनसेयावहाय ओंख्रि आरो मोनसेयावहाय ओंखाम ओंख्रियानो जाहैबाय जाय हालदै होयै हालदै होयै मस्ला मस्लि होयै जाय ओंख्रियावहाय दाउ बिसोर मोननैजों उरनानैहाय बानायो आरो मोनसेयाव ओंखाम। बिसोर मोननैयाव लानानै ओंखाम बा ओंख्रिखौ रानाब्ला बेबायदि बाथौआरिफोरनि हाथासुनि हाबाखौ जाफुङाफुंनो बुंनांगोन। औ औ आरो जोङो जायखौ जों न'खराव सानफ्रामबो मानसिफोरा एबा न'खर न' नखर बाहायो बेनो जाहैबाय बिसिना एबा सौखि जाय सौखि खौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायो बे दंफांनिफ्राय बानायनाय सौखि खिया ओरैबायदि गोरा आरो मोजां जायो बियो माने बायनायनि खुनु चान्स थाया आरो। आरो जोङो बिरेंसिखौबो बिरेंसि होनोब्लाथ' नोंथाङा मोन थिखायो जाय आथिं ओरै थोंनै ओरै थोंनै गोनां जाय जेरायग्रा बे बेरेंसिखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायो। बे बेरेंसियावहाय जोङो दंफां सायहा गोलोम बोथोर समफोरावहाय दंफां सायहाफोराव जिरायनो बा सोरबाफोर आलासि फैयोब्ला बा स्कुल-स्कुलफोरावहायबो जोङो बे बेरेसिखौ जे रायग्रा हिसाबै बाहायो। आरो टेबोल होनबाथ' जों टेबोलखौबो दंफांनिफ्राय बाहा बानायो जाय टेबोलाहाय बिजाब दोनजायो गुबुन जि जोम थोरसि लथाफोर दोनजायो बि टेबोलाबो जोबोर बर'फोरा न'खर न'खर दङ' एबा न'खर न'खर बाहायजाफ्लेबाय थाग्रा जिराद आरो माखासे दंफांनि मिस थ्रिफोराथ' मिस्थ्रिफोराबो बिदिनो सियार खामफ्लाय सौखि आरि बानायनानै मुलाम्फा मोननाय बा बिजनेस खालामनायबो गोबां मानसि दङ'।
औ औ।
आरो बे गाहेन उवालखौथ' जोङो मागोफोरावहाय न'खर न'खर बय बयनावबो नांगौ जायो बे गाहेना जाहै बाय एसेहाय गोथौ खुरनानै बानायो बे गा-गाहेन बे बे उवालफोरखौ जोङो आदुमब्रा दंफांनि फ्राय बानायो होननानै गोदोनि समाव मोनथियो मानोना आदुमब्रा दंफाङा दाननायावहाय मोजां जायो। आरो बे उवालानो जाहैबाय गेजेरावहाय गोथौहाय जिं जिङाव दाननानै ओरै जिरायग्रा गोनां जिराय जाग्रा जाय उवालखौ जोङो जि दानायफ्रावबो जिरायग्रा हिसाबै बाहायो।
औ औ।
दानि जुगावहाय जोङो थारहालखौबो दंफांजों दाननायखौ नुनो मोनो। बे थारहालानो जाहैबाय खुनथा थाम मोन बे थारालानो जाहैबाय दंफांनि आरो गान्दैखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायो जायखौ जों जि दानायाव बाहायो। आरो माखुखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायो जाय माखुवा बाहाय जायो आरो दानिया नोङो जि दानायाव बाहायग्रा गरखाखौबो दंफांनिफ्राय बानायो। बे दंफाङा जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो गोबां मुलाम्फा होबोदों आरो। आरो ओरैनो मा माखौ जों दंफांनिफ्राय बानायबावो नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो?
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे। ओ दंफां होननानै बुङोबा जों दंफांजोंथ' जोङो गोबां रोखोमनि मोनबोफ्रोमबो बुस्थुखौनो जोङो नुयो आरो ओ माबा मोनसे मोनसे बेसाद एबा माबा मोनसे मुवा बानायबा जों दंफांनि एसेबाबो गोनांथि जायो आरो। ओ जों बुंनो हायो जे दंफां गैयाबा मोनसे न'खराव ओ। माखासे बिदि ओ सम्फद सोरजिनाया एसे गोब्राब आरो मानो होनबा थुखौ नों बाहायो बेहाय दंफांनि एसेबाबो नांगौ जायो नों जेरै नों उवालखौनो होनबाय न'खर संसार जानायाव उवाल नांगौ बेखौबो जों दंफांनिजोंसो बाहाय नांगौ जायो। जेरायनो थाखाय सियार नांगौ बेखौबो सियार बेरेंसि बेफोरखौजों दंजों बा जायो थिग बिदिनो मोनसे न'खर सोरजिनायाव जोङो दंफांनि थाखाय गोनांथि आरो बेनिखायनो दंफाङा ओ संसार जायैनि थाखाय संसार जानायाव बेयो मोनसे बिराद सहाय होग्रा ओ मोनसे बुस्थु आरो बे दा आङो बेखौनो बुंनो सानो ओ। सिगांनि समाव जोङो नुयोमोन जे ओ ओ माबा मोनसे ओ दैमा बारनो थाखाय जोङो मोनसे दालां बानायनायोमोन नङा होमबा? औ बे दालांखौ जोङो सिगाङो जोङो दंफांनि दालांखौ जों बांसिनानो नुनो मोनोमोन आरो जाय दालांखौ जोङो बे मोनसे लामानिफ्राय बै मोनसे लामा मोनहैनो थाखाय। गेजेराव दै दङबा आरो बेहाय दालां बानायनाय जायो। दा बे दालांखौ जोङो बोरै बानायनाय जायो होनोबा जोङो सिगाङावनो जोङो दंफांनिनो खुन्था गायगोरो नङा होमबा नोंथां। ओ दंफांनिनो जोङो खुन्था गायगोरो बिनि उनाव जों दंफांनिनो जोङो। माबाखौबो ओ द दोथाबनानै जोङो ओ फ्लेन बानायना होयो जोङो जाय जो जाय फ्लेन लामाजों बेजों। जोङो सुबुंनि थांलाय फैलाय राहाया गोरलै जायो आरो बेनिखायनो ओ दिनै समाव जोङो दंफांजोंनो जोङो दालांफोरबो बानायनाय नुयोमोन आरो। दाबो जोङो बबेबा बबेबा जायगायाव जोङो नुयो जे ओ दंफांनिनो दालांखौ जोङो। फ्राय नुयो आरो। थेवबो ओ एसे खम जानायखौ जों नुबाय दानि मुगायाव जिथु टेकनिकेल नि मुगा हिसाबै जोङो माखासे दालांफोरखौबो जोङो ओ सिमे न्ट अन्थाइ बाला बेफोरजों जोङो सिमेन्ट दाालायनानै जोङो बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनसै आरो। ओ थेवबो दङ बहाबा बहाबा जायगायाव जों दासिमबो नुनो मोनो। आरो बेल' नङा जोङो ओ न' गंसे लुनोबा जोङो ओ जेरै जोङो। फाखक्का न' गंसे लुयोबा जोङो सिमेन्ट दालाायनि थाखाय जोंनो ओ थखथानि थाखाय बिराद नांगौ। नांगौ जायो थागथायाबो जिहेतु दंफांआवनो गोलैयो हिसाबै आं बेखौबो बुंबाय मानो होनोबा जों। जोङो मोनसे ओ दालाय होनायाव जेरै जोंनो थखथाखौ गोनांथि जाथारो।
औ
औ जेनेबा जों बर'फोर फोरा गोदोनिफ्रायनो हालौवनायावबो नांगोलखौ बाहायोना नोंथां जायखौ जोङो मो सौजों हालौवनो थाखाय बानायो बे नांगालखौबो मोसौ दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जाय नांगोला जोंखौ माइ गायनाय माइ गायनो थाखाय बा खोथिया फोनो थाखाय हाखौ गुरै खालामनो बा फोमोननो थाखाय जों बे नांगोलखौ बाहायनाय जायो
औ
जोङो अमानो आदार होग्रा नावद्राखौबो बे दंफांजोंनो बानायो जाय नावद्रायावहाय गामब्ला बायदि गामला बायदि गेजेरावहाय गोथौ दा नख'नानै अमानो बा अमानोबा गुबुन जिब जुनार बा मोसौफोरनो आदार होनो थाखाय जोङो बानायो बेनिखायनो जोंनि बर' समाजाव बे दंफाङा गोबां गोदोनिफ्रायनो हेफाजाब होबोदों आरो आरो जोङो थेला जाय खौ जोङो माइ हाबा बा गुबुन जायगायाव ओमफ्राय मालफोरखौ थिखोनानै लाबोनो हायाब्ला न'खराव जों बे थेलाखौ बानायो जाय थेलाया साखा खबनै गोनां बे थेला बेखौबो जोङो बे बेसादारि हारिमु बा दंफांनिफ्रायनो बानायो
औ औ
आरो सिखाफोरावहाय सिखाफोरावहाय जोङो बिखुं बानायो जाय बिखुं खौबो बे दंफांनिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जोंनि समाजाव बा जोंनि बर' सुबुं समाज नावहाय बे दंफाङा जोंखौ गोदोनिफ्रायनो जोबनो गैयै बिहोमा होबोदों आरो ना हमथा
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ-औ दे नोंथाङा औ।
औ आङो दंफांनि सोमोन्दै माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथि मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिमबो बे समाव नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायबाय बिनि थाखाय नोंथांखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
ओ दे होमबा नोंथां